अ हेल' गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
अ नोंथां आंनि आ आंनिफ्रायबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गोजोननाय मोनदों
ओ मा खालामना दोंमोन ओरैनो
नोंथां दसे ओरैनो फ्रि दोङो बायदिसिना आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय मुखुब जानानै दङ
औ नोंथां औ थारैनो ओ आं नोंथांजों ओ फंसे मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै सानदोंमोन ओ दानि जा बिगियान बेनि सायाव रायजलायनो होननानै नोंथां जों दसे सम ओ सानदोंमोन आरो नोंथाङा आं न दा खोनथानो हागोन नामा नोंथां जागोन दे नोंथां औ ओ दानि जा बिगियान बिगियाननि मुगा बिगियाननि मुगानि मुगायाव ओ नोंथाङा ओ दा दासान्दि जौगानायखौ नुदोंना ओ बिगियानखौ ओ गाज्रि होननानै नोंथाङा सानो
औ नोंथां नोंनि सोंनायनि ओ सोंथिखौ आं बुजिनो मोनबाय ओ बिगियाना जादों ओ फारसेथिं गाज्रिबो जादों फारसेथिं मोजांबो जादों अ गाज गाज्रि होनना बुंनो थाङोब्ला बायदिसिना ओ गारि मथर बायदिसिना दिहुनदों दारिमिन बिगियाननि जुगाव बेफोरनिफ्राय बेफोर खौ दिहुननानै गारि मथरनि थुङा बायदिसिना दारि मिननि जाबुर जुथुर बायदिसिना थुङाफोरा जोंनि आब हावाखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ जायनि खेथ्रआव जों सुब सुबुं माहारि जिब जुनारफ्रा बेमारजों ओ जुगि मोनांदों गोबां देहाफोरखौ खहा खालाम आरो गोबां खहा खालामनाय जिनिस दिहुनबाय आबाद फोथार आबादाव मावनो थाखाय बिगियाना मुलि दिहुनदों रासायनारि हासार दिहुनदों हाग्रा थैनाय एम्फौ एनला थैनाय बायदिसिना दैदि होनदों नङा हबा नोंथां औ बेफोर खो दिहुननायनि जाहोनावनो जों गोबां खहा मोन फ्राय जाहाथे गोदोनि दिनाव आबाद फो बोथोराव खानस्रिनि खिनि हास सार गोबोरखि खिनि हासार बाहायोमोन जायनि सोलाय जों गोबां आबादाव मुलाम्फा जायोमोन। जायखौ जोङो थामजि मन थाम जि मन नैजिबा मन माइ मोनोमोन दानिया नाथाय बेफोरखौ बिगियानाव रासायनारि हासार दिहुननायनि बेलायाव जों बेफोरबायदि माइ मोननो थांलिया बेफोरबायदि आबाद जानो थांलिया बायदिसिना फसलनि खेथ्र'आवनो मोजां बुंनो थाङोब्ला ओ गारि मथर दिहुननानै गोदो जों गोबाव सम लायोमोन मोनसे लामानिफ्राय हान्थिलांनो नाथाय दानि जुगाव एसे खम समायावनो ओ मोनहैनो हायो नोंथां। आरो ओ बे अख्रां बिरखंबो दिहुनबाय जायखौ बुङो उरानजार एयार। प्लेन बेफोरखौबो दिहुनन्नानै जों गुबुन हादरसिम दावबायलाङो नो हायो बिगियाननि खेथ्रआवनो गोबां खाबु मोनो आरो जोङो मबाइलजोंनो बायदिसिना ओ खोथा रायज्लायनाबो हायो। बिगियानफ्रा ओ नाथाय गोदोयो जों लाइजामजों लिरोमोन नाथाय जों दानिया मेल खालामना मेल खालामनाबो कम्पिउटाराव हरनो हायो एस एम एस हरनो हायो टेक्स गेलेनो हायो। बायदिसिना खालामजोबबाय ओ था खामानि खालामजोबना होबाय बिगियानफ्रा। बेफोरबो जाबाय ओ बिगियाननि खे बोथोराव मोजां नोंथाङा दा आं थारै बुंनायफोरखौ आंनि बुंनायफोरखौ नोंथाङा
नंगौ थारैनो नोंथां, नोंथाङा जा बुंदों। गासैबो सैथो आंनि बायदिब्ला दा दा बिगियाननि हारोंथाइजों जोंनिया बे जामबुंफोरखौ दिहुननो हादों। ओ जायनि गेजेरजों जों ओ गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों गोबां समनि गेजेरावनो ओ थुना होनाय लोगो लोगोनो जों माने बेजों ओ गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ ओ रायलायहरनो हायो आरो खोन्थानो बुंथिनो हायो आरो। गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि ओ खाबुया गैयामोन जोङो लाइजामनि गेजेर लाइजामनि गेजेरजोंसो ओ गोजानाव थानाय सुबुंजों ओ खबर लानो गोनां जायोमोन आरो ओ बेफोरनि गेजेरावनो ओ गोबां हें जें हेंथा आरो जेंना जेंसि गेजेराव नुजाथिदोंमोन ओ ओ नाथाय फार बेरा फारसेथिं मोबाइला गो गोबां जोंनि ओ जिउआव जौगानायबो लाबोदों आरो गोबां ओ जोंनि जा उन्दै उन्दै गथ' फोर बेफोरखौ ओ गोबां गाज्रिबो खालामदों होननानै आं सानो आरो बेनिख नो ओ नोंथाङा जा ओ जि गथ'फोरा जि गुबुं ओ गाज्रि लामाथिं थांनो हमबाय बे लामाथिं थांनायखौ थांनायखौ नोंथाङा माबोरै हमथानो हागोन होननानै सानो?
औ नोंथां ओ नोंथांनि सोंनाय फिननाय सोंनायनि बागै आं फिननाय होनोसै बेफोरबायदि दानि बिगियाननि दिहुननाय मबेल बायदिसिना लेपटप दिग दिनाव डिजिटेल मुगानि बायदिसिना इन्टारनेट नि मुगायाव गोबां गाज्रिबो मोजांबो सोलोंना लानो हायो मानसिया गथ'फोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो मबाइलफोरखौ फ्रि हेंगारनो होनाङा खो होनाङा। गथफोरखौ मबाइल खिन्थिनाय टाइमाव बिगोमाया थाफानांगौ बायदिसिना दा लेपटप टिभि देखायनायफ्राव बिगोमाया थानानै मोजां मोनसे सोलोंथाइ लाहोनो हानांगौ। मानो होनोबा मबाइल बायदिसिना इन्टारनेटनिसायबो मोजां मोजां सोलों थाय लानायो जेरै बायदिसिना जायगानि बागै ओ देखायो। जेरै ओ मिथिंगायारिनि सावगारि नुथाय दाउमा दाउसा जिब जुनारनि बाग ओमफ्राय रोंमोनथाइ बायदिसिना खन्थाइ बायदिसिना फरायनायनि बागै बुजायनाय औ गोबां मोजां मोजां खामानि मोजां मोजां मोजां बुस्थु देखायो बे बेफोरखौ दे खाय नांगो आरो गद थ' दानि इ जाय ओ निउ जेनेरेसननि गथफोरखौ ओ बायदिसिना गाज्रिनिफ्राय जों बोखारनो थाखाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो सर खालामनांगोनदि मबाइलाव मोजां मोजां अपसन मोजां मोनसे सोलोंथाइ मोजां मोनसे हारोंथाइनि मोनसे बिगियाननि मोनसे ओ सोरजिनो हानाय जायखौ जों गियान बिगोमा जानो हानाय मोनसे जिनिस बुस्थु भिडिअ बेबायदिफोर खौ जों खायनांगोन अब्लासो जोंनि गथ दा निउ जेनेरेसननि गथआ मोजां जालांनो हागोन गाज्रिखौ नागारनानै नोंथाङा ओ दानि बिगियानाव दिहुननाय मा मा जिनिसखौ मोनथिगो आरो मा मा ओ बिगियाननि दिहुननाया जोंनि अराय बो सोलिबोबाय थानाय जिउआव मा मा बिगियाननि दिहुननाय बुस ज जिराद बायदिसिनाफ्रा खामानि खाथिबाय थायो नोंथाङा एसे आंनाव फोरमायना होनाय
गियाननि हारोंथाइजोंथ जों ओ सुबुङा गोबां ओ दावगाबोनो हमबाय ओ बेनि गेजेरावनो गोबां ओ जिनिस ओ दिहुन मोननो हाबाय मानसिया बिगियान बिगियाननि हारोंथाइजों ओ बेनि गे जेरावनो जोंनि सान-सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ जा हेफाजाब होबोबाय थानाय आगजु फोरा आगजुआनो गोबां दङ बेनि गेजेरावनो मथर जाय मथ ओ जाय दै बोखाङो नखर नखर दै बोखाङो बेफोर ओ बेफोर मटर फोराबो जोंनि ओ अराय समनि जेनेबा ओ रायजो जानाय एबा संसार जानायाव गोबां मदद होयो ओ दै गोबां ओ दैनि गोनांथिखौ बियो सुफुंनानै होयो आरो गारि मथर गारि मथरफोराबोथ गोबां गोजान गोजान जायगायाव जोङो जे जे जायगायाव आथिंजों थाबायनानै थाङो ओ थांनो गोनां जायोब्ला गोबां बोसोर लानो हायो बेफोरबायदि बोसोरनि समफोरखिनिखौ ओ जेनेबा बारगहोयो आरो दसे समनि गेजेरावनो मोनहैहोयो ओ बेनि बेनिफ्राय आरोबां गोबां ओ जाय मुलि थांग्रा मेसिन बायदि ओ उम मेसिन बायदिफोराबो गोबां जोंनि जिउआव जौगानाय लाबोदों आरो ओ जाय मुलि सारग्रा मेसिनजों जों मुलि सारनानै फसलाव जानाय एम्फौ ओ गोबां आबादखौ खहा खालामग्रा ओ गाज्रि बेक्टेरिया बायदिफोरखौ जों बुथारनो हायो आरो मेसिनजों मुलि सारनानै दानि मुगायाव होननानै आं सानो आरो आरो गोबां जिरादफोर दंबावो ओ बिनि गेजेरावनो बिरखंआबो मोनसे बिरखंआबो जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ जोंखौ हेफाजाब होयो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव खम समनि गेजेरावनो थांनायाव आरो रेलगारि साइकेल बायदिफोराबो बेफोरबायदि ए खे खामानिखौनो मावो आरो ओ बिनि गेजेरावनो मोब्लिबाबो मोनसे मोब्लिबा मोब्लिबखौबो ओ जों बिगियाननि हांथाइनि गेजेरजों दिहुननानै गोबां ओ मुलाम्फा जादों आरो गोबां ओ हेफाजाब होदों आरो मोब्लिबा ओ जाय सिगांनि समाव जोङो दाउ अमाफोरबायायदि ओ खोमसि खोमसि थानांगौ जायोमोन बेफोरबायदि खोमसि थानायखौ नुनानै ओ बिगियाननि हारोंथायाइजों दिनै दा लाइन लाइट ओ मोब्लिब सोरजिनो हाबाय बेनि गेजेरजों गोबां ओ जोङो दावगानो हाबाय आरो दा ओ जुनारफोरनि बायदि सि जानानै थानाय खोमसि थानायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हाबाय आरो
नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां
औ नोंथाङाबो ओम
बेनिफ्राय नोंथां
औ औ
बेनिफ्राय नोंथां ओ बिगियाननिफ्राय आं मोनदांनाय बादिब्ला ओ जोबोर मोनसे खामानि मोजां बायदिसिना नाथाय दानि जुगाव बिगियाना दावगानायनिफ्राय दावगागासिनो दं बिनि जाहोनाव जोंनि बेमार आजार जानाया खमायलांबाय डाक्टर ओंखारबाय ् फाहामनो हायो खमाय बोबाय मानसि थैनायनि हारा खमायबो लांबाय आरो ज गोबां देहा फाहामसालियाव देहा फाहामहैनानै मानसिया गोबां गावनि जिउ गावनि ओ दांनाय गोबां हेफाजाब खालामना लानो हायो देहा फाहामनानै बेनिखायनो गियानाबो गासिनो दङ आरो मानसिनि थैनायाबो हारा खमायलांगासिनो दङ थैनो थांलिया दानि जुगाव गोबां मानसि आनो नाथाइ बिदि नङा गोदोनि मुलि सुलि आरि बायदिसिना गैयिनि जाहोनाव जेनबा मानसियानो खहा खालाम नांगौमोन नोंथां दा बिदिबा नोंथां
औ औ नंगौ औ हेलौ नोंथां
समाज जेब्ला जाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथनाय जासिगोन नामा
अ नोंथांजों रायलायनानै आङो गोबां गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों बेफोरबायदि ओ मोनथिनो गोबां मोनथिनो मोनबावगोन नोंथांनिफ्राय होननानै आरो रो नोंथांजों इयुनाव ओ फिन रायज्लायनो मोनफिनगोन होननानै आ आसा खालामनाय जाबाय आरो नोंथां दे होमबाना नोंथां खुलुमबाय नोंथां